औ नों खोनादों ना? औ ओ नोंथांजों आं बर'नि दानाय ओ बर'नि दानाय लुनायनि बागै एसे माने सावरायनो नागिरदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां? औ बिदिब्ला ओ नोंथाङा बुंलाय ओ बर'नि दानाय लुनाया माबायदि माबायदि ओ दायोमोन बिसोरो माबायदि खालामोन बेनि बागै एसे ओ बुंना होलाय बेफोरनि
औ औ नोंथां औ औ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो हि दानानै जिउ खुंबोदों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
गोदोनिफ्राय आरो बिबदिनो हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै गाना मोनानो आरो गोदोनि बि ओ हाथाय बाजारफोराव फानामोन दख'ना बिदि सि जोमफोरखौ बिदि जोङो बिदि गावन'आवनो इसानाव जों दानानै गानोमोन आरो बिदिनो तक्थायानो जा बिदि फालिफोरानो जा हिसिमाफोरानो जा जों बेफोरखौ न'आवनो दानानै गानोमोन आरो नोंथां
औ औ
बिबदिनो ओ बर' आइजोफोरा ओ हि जेनेबा दानानै गामसा दानानै फाननानै बो गोबां रां मोनो नालाय नोंथां गांसेयावनो जेनेबा जेनेबा थामजौ नैजौ बाजि बिदि रां आरो गांसे गामसाफोरावनो आरो दख'नायाफोराथ' बाजौ गाहाम बिदिनो ओ बेफोरखौ फाननानै गोबां ओ बर' आइजोफोरा न'खर सुंथारादों एबा नख जा ओ खरस नांगौ बेफोरखौ माबा बाय फाननानै जों बायनो हायो बेनो म फोरखौबो थिग बेबायदिनो गावनि गथ'फोरखौबो मोजां फरायहोनो खाबु होदों एबा सोलोंथाइ होदों आरो नोंथां।
औ औ।
औ थिग बेबायदिनो ओ बुंनो थाङोब्लाथ' जों गोदो गोदाय बिजाब फोराव मोनबोदों एबा आबौ आबैमोना बुंबोदों बुङोमोनदि गोदोलायनो ओ आसागि बैसागि मुंनि ओ सानै बिब' बिनानाव दंमोननो आरो नों औ बिसोरबो जोबोद हि दानायाव आखा फाखा मोननो। बिसोरो गावसोरनि सेरजों बिदिनो सिख्रि मासे बिदिनो दाउ मासे बिरलांबाबो बेखौनो बेसोर नुनानै थाबनो बिदि हियाव आगर एरखाङोमोननो‌ आरो नोंथां
औ औ।
थिग बेबायदिनो बिदिनो आगरफोर बुंब्लाथ' गोबां बायदि बायदि आगर दङो जेरै फारौ मेगन बिदिनो दाउथु आगर बिदिनो गोबां ओ बोग्रि बिबार बिदिनो गोबां ओ आगर आगरफोर दोङो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो दानियाथ' जोंनिया बे खुन्दुंफोराव गाब ओ गाब होखानायखौ जों दखान जेनेबा फाननायखौ नुयो आरो नङा होमबा नोंथां औ गोदोथ' बिदि ओ गाब होखानाय जों खुन्दुंखौ बायना मोनामोन। गोदो जोंनिया बिदिनो ओ बिदिनो फिथाइ सामथाइफोरनि रोसिफोरजोंनो बिदिनो बे खुन्दुंफोराव गाब फोनोमोन आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ थिग बेबायदिनो ओ गोदोनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा बांसिन हि दाबुबायानो थादों। बिदिनो जोङो ओ खुन्दुंफोरखौ जोङो बे लाथा एम्फु फसिनानैबो लाथा एमफौनि फिथोबनिफ्रायबो मोनो नङा होमबा
औ नंगौ।
औ बिदिनो जोंनिया बे लाथा एमफुनि ओरै बनि खुन्दुंआथ' जोबोद दाम बिदि पाथ मुगाफोरनि ओ जोबोद दाम जायो। थिग बेबायदिनो ओ बुंनो थाङोब्ला आङो दा नुनो मोनदों जि जेनेबा दानि ओ बर' आइजोफोरा बिदि आगोलनि बायदि एबा गोदोनि बायदि हि दानाय आं बारा नुनो थांला मे एसे खम जाबाय आरो नोंथां।
औ औ। दानाथ' माने औ दानाथ' ओ माने बिदिनो मेसिनफोरजोंबो जानाय जा दानाय जायो नालाय बेनिखायनो औ।
बिदिनो औ गोदोथ' बांसिन बिदि हि दायोमोन खिन्थु दा आं बिदि नुला गोदोथ' बिदिनो नखरफोरावबो हिसान सालि नुयोमोन आरो नोंथां।
औ औ।
बिदि गोबां नुनो थांला बांसिनानो खम जाबाय बिदिनो गामियाव सि दानायफोरा बिदिनो गोबां न'खरजों बबेबा न'खरसे न'खरनि सि दायो आरो नोंथां। बिदिनो जोंनिया ओ जोंनि ओ सिख्लाफोराबो एबा लाइमोनफोराबो गोदोनि लाइमोनफोरा बांसिन बांसिन बिदि हि दानायाव रोंखा राखा आगर एरखांनायाव बांसिन रोंखा राखामोन आरो नोंथां।
औ।
औ खिन्थु दा बिदिखौ नुनो मोना जोबोर खम जाबाय मानोना गोदो गोदाय बि बिदिनो ओ खायफा खायफाफोरा फरायामोन नालाय न'आवनो थायोमोन। ओ दानियासो जोंनिया मानसिफोरा लेखा गोरों जाजोबबाय बिदि बिदिनो टाउन सोहोरफोराव औ फरायनो थायो उन्दैनिफ्रायनो। हस्टेलफोराव थायो बिदिनो रुम थायो नङा होमबा नोंथां। ओ बिसोरो थ' बिदि उन्दैनिफ्रायनो बाहेरायाव थानायनि थाखाय बिसोर बिसोरो न'खरावनि हि दानाय लुनायखौ माने जेबो मिथिया एबा रोङा। औ गोदोथ' बांसिन बिं बिदिनो लाइमोनफोरा बांसिन हि दानानै ओ लायोमोन दाथ' बिदि गैला बिदिनो टाउन सहराव थायो बिदिनो हि दानो रोङा बि बिनो ओ बिदिनो बिसोरो गुबुननि जेनेबा गुबुन ओ दखान एबा बाजारनि बायै बायैसो गानो औइ आं बे हि दानायफोरखौ एसे ख' ख'म नुबाय आरो बिदिनो आं खायफाखौ नुदों जे ओ बे न'आव ओरैनो ओ बेखार जेनेबा ओरैनो थानाय सुब फोरा फरायैफ्रा एबा लाइमोनफोरा आंबो बेनो टाउ सोहोराव थांनानै बेयो मेसिनफोराव हि दानानै ओ रां आरजिनायखौनो आङो नुनो मोनदों आरो नोंथां दानि जुगाव।
औ औ।
ओ औ बिदिनो ओ नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलावबो बिदिनो बर' आइजोफोरा दाबो बिदि नो हि दानानै ओ जिउ खुंबोदों नामा नोंथां?
औ औ औ आं आङो ओ दासिमबो माने नुयो आरो। माने एसेबां नुसोआ नाथा आ नाथाय एसे एन एसे खम जाबाय आरो आगोलनि गोदोनि गोदोनिस्राय माने एसे खम जाबाय। बिदि जि दानानै जानाया ओ माने ओ बे ओ। दाथ' माने एसेबां दाला ओ बिराद खम आरो बि
औ औ।
औ। माने दानिया बयबो माने बिदि एसेबां माने आंखालाव गोलैला नालाय। ओरै जाजोब्बाय आंखालाव गोलै ला नालाय दानिया बयबो। बेनिखायनो एसेबां दाला आरो ओ गोदो बेबायदिनो दायो दाबो सानैसो दायो आरो इसेबां दायाबाबो माने बिसोर ओ गाव बिदिनो दानानै गावनि न'खरखौ ओ गावनि नखरखौ सुंथानो थाखाय ओ जि जि दानानै बे जिफोरखौ बिसोरो बाजाराव फान फैहोयो बे बाजाराव फानहैनै ओ बाजाराव फान नानै बे खायसेया जा एसेनो थायसे थाइनै बेफोरखौनो ओ न'खरनि जानाय लोंनाय ओ एबा गथ' गथायाइफोरनि ओ फरायनायफोराव माने ओ हेफाजाब खालामो आरो बिदि होयो हेफाजाब होयो बिराद बेनि थाखायनो दायो आरो आइजो फोरा बर' आइजोफोरा दासिमबो आरो खायसे खायसे ओरैनो ओ ओरैनो माने हाबा जायालासिनो थानाय उम बुरैनानै थानाय बिसोर मानसिफोराबो माने ओरैनो थास स्लाय स्लाय न'आवनो ओरै'नो थास्लाय स्लाय दायो आरो बिसोरो ओ बे दख'ना गामसा बायदिसिना। बिदिनो आरो जोमग्रा बेफोरबायदिखौ दायो आरो आरो बिसोरो ओ गावसोरनो दानानै गावसोरो आगर एरो जेरै' हाजो आगर हाजो आगर एरो आरो फारौ मैग अ ओ बिफोर बिदिनो बायदिसिना आंगर बिसोर गावबा गावनो माने एरो आरो बिदि एरनानै ओ गावसिनो आगर सिखाङो। बे जियाव औ। बिदिनो -बिदिनो सोलि ओ सोलिनो गावनि न'खराव सोलिनो आरो बिदिनो बिसोरो जि दायै -दायै सो- सोलिलाङो आरो।
औ नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलनि ओ जेनेबा लाइमोनफोराबो बिदिनो टाउन सोहरफोराव हि दानो थांनायखौ नोंथाङा नुदों नामा? नोंथां।
औ, जोंनि ओनसोलावबो दङ। बिदिनो साफा सानै दङ। एसेबां गैयाब्लाबो ओ बिसोरो माने ओ दासिमबो माने जि दानानैनो जायो। ओ जोंनो माने ओ बे जोंनि जि सि दाग्रा
औ।
खुवालखुसि होनना बुङो। बेयावनो माने ओ बेयावनो सा-ओ बेयावनो बिसोरो थानानै माने गावबा गावसोरनो थांनानै बिदिनो जि दानानै जि दानानै जायो आरो। बिसोरो दासिमबो दायो। दासिमबो बेयावनो थायो आरो।
ओ बांसिनानो माने थाला। मानोना ओ दानि जुगनि
ओ खोनादोंना नोंथां? खोनादोंना नोंथाङा?